हेलौ औ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय
जों दिनैनो दा दावबायनायनि सायाव रायलायनो नागिरदों
औ रायज्लायनो हागोन।
औ दावबायनाया माने मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव थांनाय
औ
उम मानोना गुबुन जायगायाव जों सोलोंनाय ओमफाय बेफारि जि बेफार बेफोरबाय दि बिजनेसफोरनि थाखायबो थांनाय जायो।
औ
ओमफाय आरो फुरथि बेफोरबायदि माने खुसिफोर लानोबो थांनाय जायो आरोना गुबुन जायगायाव
औ
गुबुन जायगायाव थांनानै जों खामानिफोरबो मावहैनो हायो गुबुन माबा हादोर फोराव थांनानै
औ औ
औ ओमफ्राय दावबायनायजों लोगोसे जों गोदान जायगा‌बो नुनो मोनो ओमफ्राय गोदान मानसिफोरबो लोगो मोनो।
औ नंगौ
आरो बेनिफ्राय गियानबो मोननो हायो आरो आरो दुनिया खौ माने दुनियाखौ बुजिनोबो हायो।
औ नंगौ।
उम आजिखालिथ' नै ओ ट्रेन रेल ओमफाय ओ माबा गारि ओमफाय आरो रो एर'प्लेन बेफोरजोंबो एर'प्लेन बाइक बेफोरजों माने दावबायनो हायो आरो उम उम
दावबायनाय बुङोब्लाथ जोंङो गोबां गुबुन गुबुन हाद गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां जायगाफोरखौ जों समायना रमायना नुथायफोरखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा औ आरो बेयाव नुनानै जोङो जोंनि गोसोफोरखौ जोङो जोंनि दुखुआव थानाय फोरखौ जोंङो एसे गोजोन होनो जों हायो औ आरो बेबायदिनो गोबाङानो बेफार फालांगिनि बिस ओ खोथा लानानै बेबायदिनो लांलाय लाबोलाय बेबायदिनो रोगानाय बेफोराव दावबायनाय जायो
उम उम उम
औ
माबा उम दावबायनायजों ओ नोंथाङा नोंथांनाव माबा सोंनो नोंथाङा अबाव माने मा मा जायगायाव बिदि दावबायखो जेनेबा
आंथ बिदि फ्राय दावबायनाय माने बुंजायो जे दायो आसामनिफ्राय हायद्राबाद बेनोल आरो गुवाहाटि बेफोरबायदियाव जों थांनाय जादों खिन्थु औ गोबां जायगायाव थांनाय नङा जास्ट बेल आरो औ बेयाव जोङो गोबां बे हायद्राबादनि आं एसे बुंनो नोंथांनियाव लादों
उम
हायद्राबाद होनोब्ला जों बयबो मिथिखायो दिनै बे हायद्राबादाव गोबां सुबुंफोर सोरबाबा खामानि मावनो सोरबाबा नारसिं फ रायनो बेबायदिनो सोरबा बा गोबां गावबा गाव थांखि साख्रिखौ लानानै बेयाव दंङ दिनै बेयाव गोबां ओ थानो थाखाय मोजां आरो बिथांमोननि जानाय जोंनि आसामनि जानाय जोङो बेलेग बेलेग जायो गुबुन गुबुन औ
उम
बेबायदिनो जानाय लोंनायनि बेलायाव जोंहा गुबुन गुबुन जायो जोङो जानाय लोंनायाव जोङो गोरोबनो हाया जोङो आसामाव जोङो प्रायानो गोबां सुबुङानो जोंङो ओंखामल' जायो नाथाय बेयाव ओंखामखौ ओंखामनि अनगा बिसोरो इदलि दससा आरो
उम
बेफोरखौ अखमा बेफोरखौ बिसोरो बांसिन जायो आरो मेगंआ जाबाय सामबार आसार थाइजौनि आसार बेफोरखौ बिसोरो बांसिन जायो
उम
जानाय लोंनाय आरो जोंनि आसामनि जानाय लोंनाय आरो बे गुबुन जायगानि जानाय लोंनाय गोबां फाराग
औ औ उम उम आरो दावबायनायाव माने गुबुन गुबुन जायगायाव हमना ला माने ट्राफिक नियमफोरा आलदा आलदा जायो
औ नंगौ
ओमफ्राय बिसोरनि ट्राफिकफोरखौबो माने जोङो माने मानिना सोलिनांगौ जायो आरो अबेबाफोर दावबायबा
औ
ओमफाय जोङो अबेबाफोर दावबायबाबो माने बिदि माने गाज्रि सिथा हमना ला अबेबाफोर माबाफोर पिकनिकफोर जानो थांदों बेहायबो माने बे प्लास्टिक मुवा माबा माबि गारनायफोरखौ माने बिदिखौ माने साफा दोननांगौ आरो
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों दावबायनायजों लोगोसे जोङो अ माने बिदिनो मेरला जिनिस नुनो हायो ओमफफ्राय आरो दानाथ' नै गोदोथ' फनफोर जेबो गैया गैयामोन दानाथ' दावबायनायजों लोगोसे जोङो फनफोराव फट'फोर खेबनो हायो ओमफ्राय ससियेल मिेडियाायाव आपल'ड होनोबो हायो ओमफाय जोङो बिदि जायगा एक्सप्लर खालामनानै जोङो माने जेखौ नाय फैदों जों बेखौबो माने दस्राफोरनो मानसि नोबो माने देखायनो हायो आरो दावबायनायजों लोगोसे ओमफ्राय आलदा आलदा बुहुम आलदा आदा दा हादोरफोराव मा मा जादों माने आलदा आलदा हादोरफोराव जोङो एक्सपर् गिदिंहैनानै माने माने बेहाय माबायदि बेफोर जिनिसखौ जों माने उनाव नायनो थाखाय जोङो केमेरायाव खेबनाबो लाबोनो हायो आरो
औ नंगौ। बेबायदिनो दावबायनाय होनोब्लाथ' जों बयबो माने जिउआव खनसेखौ जोङो गुबुन गुबुन माने हायोब्ला दावबायना थांनाया मोजां मानो जोङो दावबायनायजों जोङो गोबां मा होनगोन गियानखौ जोङो
मोननो हायो।
बुजिनानै लानो हायो औ नंगौ औ औ
बेनिफ्राय आं नोंथांनियाव मोन सोंनो नागिरदों जे नों औ नोंथाङा ओ माबेसे माबे जायगायाव नोंथाङा बिदि थांफेरखो
आङोथ' दिल्ललिीयाव थांबाय ओमफ्राय दिलीयाव थांबाय आसामनि बाहेरायाव माने अरुणाचलबो थांबाय दिली ओमाय दार्जिलिं थांबाय ओमफ्राय ओमफाय काजिरङायाव थांबाय आरो ओमफफ्राय ला सदिया बेफोराव थांबाय
औ नोंथाङा बे दार्जिलिंनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना माबायदि बिथिंनि मिथिंगाफोरा आबहावाफोरा माबादि
दार्जिलिंनि मिथिगा मानि आबहावा थ' मोजां माने जों थांनाय टाइमाव बिराद गुसुमोन आरो जोङो फेब्रुवारि मासाव थांदोंमोन ओमफ्राय बिराद गुसुमोन माने जेराव दैफोरानो फुरा माने आथिं आखाइ माने जेबो बिदि सुनो ओ सुनो हायि माने गुसुमोन आरो माने मानि दैफोरानो साजोबोमोन बिदिमोन आरो ओमफाय आरो माबा खुवा खुनाय माने बरफ टाइपनि बिदि गोलैनायमोन आरो जों थांनाय टाइमाव आब' आब' माने गुसुमोन आरो
बिथिंनि जानायफोरा माबायदि
जानायखौथ' आङो जानायखौथ' आङो मोजां मोनथिया जिखुनु जोङो। बिदिनो हटेल माने कलेजनिफ्रायसो थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय हटेल बिदिनो थाबाय मफ्राय थानानै माने माबाबाय आरो बिदिनो बेहाय मा जानो होदों बेखौनो जालाबायबाय आरो फुङाव ब्रेकफास्ट खालामबाय ब्रेकफास्ट खालाम नानै ओमफ्राय बिदिनो लान्सफोराव ओंखामखौनो जाबाय आरो बिदि।
काजिरङायाव थांबाय होनदों बेयाव काजिरङायाव थांनानै नोंथाङा मा मा नुखो?
काजिरङायावथ' थांनानै औ औ काजि रङायाव थांनानै रायन' नुबोबाय ओमफ्राय रायन'खौथ' नुबाय ओमफायथ' अ माबा मैदेर नुबाय ओमफाय मैदेर ओमफ्राय मा ओमफायथ' जेबोखौनो नुवासै दां ओ माबा दियार नुदों ओमफ्राय बेखौल' नुदों दां आं बावबाय माने बारा गोसोआव गैला। गोबावबो जाबायना ओ बेफोरखौ नुवाखै बेफोरखौथ' नुवाखै।
दानि मुगायाव बे गोलेर खासेव बेफोरबो जोबोद मोननो गोब्राब नङासै। खासेयाव गोलेर आरो बे रायन' माने गान्दा
औ औ।
ओ आसामनि मि सम्पद होननानै जोङो बुंनो हायो बे गान्दाखौ औ। बेफोरखौ जोङो दायो मोननो गोब्राब।
औ।
औ। आरो माबाफोर बुंबावनो हागोन ना बे काजिरङानि सोमोन्दै?
काजिरङायावथ' बिदिनो जायगायाथ' जों थांबा गुसोमोन बेहाय बो गुसु टाइमावनो थांदोंमोन आंङो। फेमिलिजोंसो थांदोंमोन नालाय ओमफ्रायाय बे टाइमाव गुसोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो काजिरङानि बे लामाफोरावबो माने जोंथ' जिपसिजोंसो ट्रेभेल खालामदों नालाय जिपसि ओमफ्राय बिदिनो अरेन्जनि माबाफोरखौ गारनो होलाबायामोन। आरो बिगुर फोरखौ माने लामाफोराव बिदि जेब्बो गारनो होआ माने एनिमेलस माने बे जुना नारफोर माने माबा मोनगोन होननानै माने मोनजाफ्लांगोनानै माबा फोर जागोन होननानै माने जेबो गारनो होआ आरो।
औ।
उम्म
बे बिदिब्ला बे दावबायनायनि सोमोन्दै बे मोनाबिलि समाव नोंथांजों सावरायनानै गोबां जायगानि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो मिथिहोबाय बिनि थाखाय आं नोंथांखौ हामबाय होनदों।
औ औ औ।
जोंहा बे दा समाव बे समा जानानै फैबाय औ। जोङो बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नङा ना औ गोजोन थों